औ नोंथां हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ दिनै माने आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो माने जोंनि जा मिथिंगायारि खैफोद नङा होमब्ला
औ औ
दिनैनि जोङो माने थासारिखौ नायोब्ला जोङो निउस मिडिया गासैयावबो नेट इन्टारनेट गासैयावबो नायोब्ला माने जोङो माने खालि मिथिंगायारि खैफोद मिथिंगायारि खैफोद बेनिल' जोङो निउस बेफोरबायदि नुनो मोनसै दा बे बिथिंखौनो लानानै आं नोंथांजों माने सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ हागोन नोंथाङा सावरायजागोन
नोंथाङा जुदि सम होयोब्ला माने जों सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै
औ हागोन होगोन दे सावरायजागोन।
औ औ दा आंनो गिबियाव बुंग्रोनोसै मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव।
औ औ दे बुंजागोन
औ मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्ला माने जोंनि जि माने दैबाना।
औ।
आ बारहुंखा बांग्रिं। बेफोरबादि माखासे अर्गें बेफ्रुनाय बेफोर जाबाय मोनफा मोनफा मिथिंगायारि खैफोद नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेफोरबायदिनो माने जोंहा बैफोर मिथिंगायारि खैफोदफोरा माने जोंनि सुबुं माहारिनि गोबां माने खहा खालामनायखौ जोङो दिनै नुबोगासिनो आरो।
औ नंगौ नोंथां नुदों।
औ दा बेबायदिनो माने दोनै आसाम हादरसायाव मा जादों माबाजों माने दैबानाजों ओ माने दिनै सुबुं माहारिया मा जादों। भुगिनो गोनां जादों नङा होमब्ला।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नोंगौ।
दा। दोनै दैबानायाव मा जादों माखासे गामि ओनसोलनि ओ माने आबादानो आबाद थिलियानो होन बा बारि बागानानो होन
औ।
बेफोर गासैबो माने बे मिथिंगायारि खैफोद दैबानानि जाहोनाव माने। सिलिंखार जालांनायखौ जोङो नुगासिनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बे बिथिङाव जोंहा रांखान्थि बिथिङाव गोबां माने आबादारिफोरा गोबां लोरबां जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो माने जोंहा बारहुंखानि समाव बुङोब्ला जोंहा नै दा। माने बैसागो सम सफैयोबा मा फैगोन जोंनियाव बारहुंखा फैगोन नङा होनोमब्ला बै बोथोर गोदान दि जायखौ जोङो बारदै सिख्ला होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंगौ।
औ औ दा बे बारदै सिख्लायाव जेनेबा बारहुंखाया फैयोब्ला मा जायो सिमब्रे सिमब्रा बारनानै फायो नालाय। माने जोंनि जि औवाजों बानायनाय जोंनि गामि ओनसोल नालाय औवाजों बानायनाय बा थिंजों जोङो खाबथानानै लुनाय बे न' फोरा माने थावरिनो हायियाव माने बुखारलांजायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ दा बे बुखारलांनायनि जाहोनाव जोंनि न'खरफोरा माने माखासे जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। लोगोसे जोंनि जा लामा-सामानि बिफां-लाइफां फोरा माने गुबुनानै माखासे जोंहा जा कारेन्टनि बा लाइननि बेफोरबायदि। थारफोराव नांनानै माखासे खैफोदफोर लाबोयो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो माने गोबां सुबुङा बेफोरबायदि जेंना। जों मोगा मोगि जानो गोनां जानायखौ जों दिनै नुबोगासिनो आरो। दा बेफोरबायदिनो जोङो बांग्रि नङा होनब्ला नोंथां। बांग्रिं।
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
बांग्रिं होननानै बुङोब्ला माने जोंहा दोनै गोबां माने माबायाव आ बांंग्रिं फैनायखौ जोङो ओ खोनागासिनो नङा होमबा जोङो रादाब बिलाइयाव माने जोंहा नै दाख्लैबावैसो फिलिपाइनस हादोर पेनेजुवाला हादोर बेफोर हादोरफोराव मा जादों ओ माने बांग्रिं मावनायनि गेजेराव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो माने ओ मिथिंगायारि खैफोदा माने जोंनि सुबुं समाजनियाव गोबां ख'हा खालामनायखौ जोङो नुबोगासिनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
माने जोंहा जोंनि सु सुबुं माहारिनि मा मा बिथिङाव खहा लाबोयो होनना बुंब्ला मिथिंगायानि खैफोदा जोंहा गासैबो बिथिंखौनो माने ख'हा खालामो होननानै जों थोंजोङै बुंनो हायो आरो। जेरैबायदि जोंहा रां खान्थिनि बेलायावनो होन बा सोलोंथाइनि बेलायावनो होन बा जोंनि हान्था मेलानि बेलायावनो बुं गासैबो बिथिङावनो माने ओ माबाया ओ मा होनो ओ मिथिंगायारिस खैफोदा माने ख'हा लाबोयो होननानै जों डाइरेक्टलि बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बैफोर मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ जों माबायदियै माने होबथानो हागोन बा जों माबायदि बेफोर खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बैफोर माने खैफोदफोरनिफ्राय माबायदि बारहगोन जों खैफोदनि सिगां मा खालामनांगौ बा बेफोरबायदि बिथिंखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होदो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। दा जोंहाथ' मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्ला जों दिनै माखासे खैफोदखौथ' जोङो दिनै ओ हमथानो सानोब्लाबो आरो माखासे खैफोदखौ जोङो हमथानो हाया दिनै जों गोबां जेरै- जों दिनै दैबाना दैबानाखौनो जों दिनै हमथानो होनोब्ला हमथानो हाया नोंथां। आरो जोंहा दिनै सुनामि जायो माखा से गेदेर गेदेर सुनामि आरो माखासे गेदेर गेदेर बांग्रिं जायो दिनै बेफोरखौ बेफोर मि थिंगायारि जि ओ जाथाय बेफोरखौसो जोङो दिनै गाव गोसो जानानै हमथानो हाया नोंथां थेवब्लाबो जोङो साग्रिद जायोब्ला गाहाम जायो आरो नोंथां दिनैथ' जोंहा माखासे ओ जायखौ जोङो बिगियानारि ओ आगजुफोर दंखायो जिहेथु जोंहा बि गियाननि गेजेरजों दिनै जोङो गि माने सिगां समावनो जि जाथाय जानायनि सिगां समाव जों माखासे साग्रिद जानानै थानो हायो आरो बेफोरखौ ओ दिनै गोबां टेक्न'लजि ओंखारदों नङा होनब्ला दिनै बांग्रिं फैनायनि सिगां सिगां जोङो माखासे ओ सांग्रांथि होनो हायो। दा जोंहा बेबायदिनो बांग्रिं फैनाय लोगो औ
औ औ। दे बुंलाय
औ दा जोंहा ओ बांग्रिं फैनायनि सिगां सिगां जोंहा दिनै न' सिङाव थानाय सुबुङा दिनै जोंहा लांदां जा लांदां जायगायाव ओंखारलांनांगौ होननानै जोंहा गिबियावनो बयनोबो फोरमायखानानै होनो हानाय दिनै जोंहा राहा दङ। दिनैथ' गामि एरियायाव नङाब्लाबो जोंहा बेबायदि ओ गोदेर- गोेदेर बांग्रिंया गोबां ओ लैथोजिं बा टाउन बेफोरबायदियाव गोबां जानायखौ जों नुयो आरो। जाय जायगायानोखि जोंनि गेदेर- गेदेर लैथो जिङावहाय दङ। दा बेफोरबायदियावथ' दिनै बिगियाननि गेजेरजों जोंहा गोबां फेसिलिटि जायखौ बुङो गोबां बिगियानारि आइजेंफोर दिहुनबाय जाय दिनै बांग्रिं फैनायनि सिगां बा जोंहा मा सुनामि फैनायनि सिगां दिनै जोंहा ओ माखासे लामा -लामा माखासे माइकफोर होनाय दं जायखौ जोङो ओ एलार्म होननानै बुंनाय जायो। जोङा बा जोंनि सांग्रांथिनि मोनसे
औ औ।
दा बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै ओरैबायदि थासारि फैबाय दिनै सुबुं माहारिया मा गावनि जौगानायनि थाखाय दिनै बिफां माखासे मिथिंगायारि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांनो हमदों। जायफोरनोखि बैफोर मा होनो जोंनि मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ सोमजिनायनिफ्राय गोजानाव दोनोम नाथाय जोंहा मा सुबुं माहारिया औ। जोंनि जौगानाय गावसोरनि बा गावनि मुलाम्फानि थाखाय दिनै बैफोर मिथिंगायारि सम्पदखौ फोजोबनानै बैफोर ओ मिथिंगायारि खैफोदखौ बांसिन नानै लानायखौ नुदों आरो दा जोंहा बैफोर खफोरखौ जों होबथानोब्ला दिनै जोंहा बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगोन जोंनि हा जावख्लनायखौ बन्द' खालामनां गोन जोंहा गोबां दिनै माइनिं खालामो नङा होनब्ला माइनिं खालामनोथ' गोबां हा जावफ्लानाय जायो। बेफोरखौ आरो जोंहा दिनै गोबां गेदेर गेदेर बान्दो खालामो इलेक्ट्रिसियान दिहुनो थाखाय नङा होनबा दिनै इलेक्ट्रनिक दिहुननो थाखाय जोंहा गोबां गेदेर गेदेर देम खालामो बेफोरखौ जोंहा जुदि बन्द' खालामोब्ला दिनै जोंहा गेदेर- गेदेर ओ दैबाना जानाय बेफोरो खम जागोन आरो दिनै जोंहा दैमाखौ बेखौनो बन्द' खालामनानै दोनो दा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा दैया बजों थांनो जायो नङा होनब्ला नोंथां माखासे टाउन दिहुनबाय टाउन दिहुननाय लोगो लोगो जोंहा जों माखासे फरेस्ट एरिया बा जोंहा हाग्रामा बेफोर फोजोबस्रांनो गोनां जायो दिनै बेफोरखौ फोजोबस्रांनाय लोगो लोगो बेजों जोहा माखासे दालाइ दैमा बा दालाइसा दैमाफोरखौ जोङो दिनै खोमानानै दा बेनि सायावनो न' लुनाय, टाउन बानायनाय, लामा बानायनाय बेबायदि थासारिया फैबाय बेनि
औ
दिनै अखा हानाय लोगो लोगो दैया बजों थांगोन बेनि बेबायदि थासारिनो जोंहा मा दैबाना जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ औ
दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
औ माने नोंथाङाथ' जा जोंनि जि दंयो माने माने मिथिंगायारि खैफोदनि सिगाङाव लानो गोनां बा उननि समाव लानो गोनां माखासे खोथाफोरखौ फोरमायलांखाबाय दा बेफोरबायदिनो जोंहा बांग्रिंनि समाव जोंहा दिनैनि बिगियानारि मुगायाव मा एलार्ट मेसेज फैखायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोर एलार्ट मेसेजफोरखौ जोङो जुदि मोजाङै जों जुदि सिरियासै लानानै जों जुदि थायोब्ला माने जोङो जुदि ओ माबा थियारि जानानै थाखायोब्ला जोङो माखासे जेंना जानायनिफ्राय बारग' गनो हायो आरो जेरैबायदि जोंहा अखा बारहुंखानि समाव जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायलांनाय बेफोरखौ जोङो एभइड खालामनांगौ नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां नोंगौ थारै नोंगौ।
दा बेफोरबायदि एवारनेस बा थि ओ गावनि सांग्रां थिखौ लायोब्लानो गावबा गावनि जे माखासे मिथिंगायारि खैफोद बे बिथिंनिफ्राय जोङो बारग'नो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा दैबानानि समाव माने माखासे ओ लानो गोनां सांग्रांथिफोर जोंहा गभमेन्टफोरा माखासे थिरांथा बा सांग्रांथि मेलफोर होयो बेखौ जोङो मोजाङै सिरियासयै माने खोनासंनानै लायो बा खामानिफोरखौ मावो होनबानो जोङो माखासे दैबानानियाव जानाय जेंनाफोरनिफ्रायबो जोङो बारग'नो हागोनखौ जोङो मिजिंथिनो हायो आरो। दा समाबोथ' एसे बावबाय नोंथां बेनिखायनो दिनैनि बे सावराय बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै।
औ जागोन नोंथां।
औ दे दे दे।
दे नोंथां दे।